हेलौ
औ नोंथां, हेलौ नोंथां।
औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा बुंदो आंखौ फन हरनायनि जा होना मामोन?
औ नोंथां दा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां बुंदो।
औ दा जों जों आबाद मावनाय जों मेसें बोथोर दैज्लां बोथोरनि आबादनि सायाव नोंथां जों एसे सावरायनो सानदों आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जों जोंनि जों आसामाव मावनाय माइ आबादनि सायाव दैज्लां बोथोर मानि सायाव
औ नंगौ नोंथां जोङो माइ गनाय होनोब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो नङा होमबा? माइ आबाद मावनानैनो ओ जिउ खुंबोगासिनो दङ
नंगौ नोंथां नांगौ।
माइ आबादखौ ओ जोङो दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो। आरो बेखौ जोङो हैनो हायो मेसें बोथोरावसो हाहैनो हायो आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
खौ जोंनो गायनो थाखाय गिबियावनो जोङो खोथिया फोग्रोनांगोन नङा होमबा? खोथियाखौबो जोङो माइनिफ्रायनो माइखौ दोङो माइखौ जोङो जोलै दोननानैहाय बेखौ जोङो खोथिया महरै फोनाय जायो आरो ना। खोथिया महरै फोनाय जोंहा खोथियाखौ सोमग्रोना लायो गिबियावनो हरसे बा हरनै थिग बेबायदिनो सोम खांनानै जोंहा बोखांनानै दोनो न'फोरावहाय बोरियाव ओ बोखारनानै जोंहा लामनानै दोनो बे बे खौ जोङो थास' बिलाइजों बा बायदि बस्थाफोरजों खोबनानै दोनो अब्ला बियो जोंहा गाज नराव ओंखारबोयोना नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ
अब्ला बियो गाजा बेरो अब्ला जोंहा खोथिया थिलि जायखौ जाय जायखौ जोङो खोथिया फोगोन बेखौनो खोथिया थलि होनो नङा होमबा
नंगौ नोंथां नंगौ
बेखौ जोंहा गिबियावनो एवग्रोनानै दोखो दोखो फोमोननानै लागोन फोमोन्ना लानायनि उनावहाय जोङो गाजा बेरनाय माइखौ जोङो बेयाव सारनानै हैगोन आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां नगौ
बेयो सारनानै होनायनि उनाव जोङो सानसे बा साननैनि उनावनो फिसा फिसा बेयो गाज्रि जाबेरनानै खोथिया महराव रज जगोन आरो नोंथां बे खोथिया महरखौ जोंहा
दा
ओ मास मोनसे बा देरमाहा बिदि थानानैनो जोंहा माइ महराव गायो आरो नोंथां बेखौ जोङो फुना लायो गिबियावनो फुना लानानैहाय जोङो बे जा जों माइ गायगोन दुब्लि बेखौ जोङो फोमोननानै गोमोन खालामनानै बेवहाय जोङो बे खोथियाखौ फुना लांनानै गायहैनाय जायो आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
थिग बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलथिंबो खोथियाखौ बेबायदिनो फोनानै माइ खौ गायो नामा नोंथाङा एसे फोरमायदो
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा जेरै बुंलांबाय बेफोरबायदिनो जोंनिथिंबो खाथि फिसाखौ फोनानै माइखौ गायनाय जायो आरो नोंथां दा दा जोङो ओम खोथियाखौ जोङो गायनो थाखाय जोङो गिबियावनो माइज्लि माइज्लि माइखौ जोङो मोजाङै बासिना लानो नआरोना नोंथां जाहाथे गुबुन‌ गुबुन गुबुन माइफोरा बेयाव नांफादेरा बेनि थाखायनो जोङो मोनसे थि माइखौनो जोङो बायसिना लानांगोन जेरैहाय जोङो रनजित बा रनजित जोङो बायदिसिना जों माइब्रा बा माइब्रा बेनि जोङो माइलिखौ बायसिना लानमोन आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
जोङो बेखौ दा जों बेखौ ला माइखौ जोङो लानानै जोङो बस्था नङाब्ला जोङो मना बेफोराव जोङो खाथेनानै जोङो दै दैयाव जों सानसे बा सानन जों सोमना दोननांगोन जाहाथे बेयाव गाजा बेरो बेनि उनाव जोंना बे उनाव जोंना दुब्लि फोथारखौ जोङो मोजाङै एवना लानांगोन एवना लाखांनायनि उनाव बेखौ जोङो मै मै होनानै बेयाव हाग्रा बायदिसिना थानाय जेंसि जेंला बायदिसिनाखौ जोङो बोखारनानै
औ नंगौ
बै गाजा बेरनाय माइखौ जोङो लानानै खिरखा नङाब्ला जोङो गामलायाव लानानै बेखौ जोङो ओ फारफ्रोमथिबो जोङो सारना होनांगोन जाहाथे बेयाव बेयाव जोंना ओ बायदि गुबुं गुबुंङै जोङो फोनांगोन नङाब्ला जोङो खैथिया फुनाय समाव जोंना मोजां मोजां जोंनो जाया बेनिखायनो जों गुबुङै फोना लानांगोन बेनि उनाव जों जेब्ला जेब्ला जों फोखाङो अब्ला जोङो बेखौ साननैसो जोङो जोथोन लानांगोन नङा उम ओ दाउ बायदिसिना जों बेफोरो बै माइखौ जाफायो नालाय बेनिखायनो जों बेखौ साननै बा सानथाम जोङो जो- जोथोनै लानांगोन। बेनि उनाव जोङो बै मास मोननै फा मोननै नङाब्ला मास मास मोननै खावसे थानानै जोंना बै खोथिया खोथिया फोनाया जोंना लावो अब्ला जोङो अब्ला जोंनाथ' फैलावनायनि उनाव जोंना माइ माइ गायनो समबो जायो। आरो नोंथां आरो दा जोङो माइ गायनो सम जाब्ला जोङो जेरैबायदि जोङो खोथिया गायनो थाखाय दुब्लि फोथारखौ जोङो मोजाङै एवदोंमोन थिग बेबायदिनो जोंना माइ गायनो थाखायबो जों दुब्लि फोथारखौ एवनांगोन ट्रेक्टर जों नङाब्ला जोङो मोसौ जोंबो एवनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा जोङो बेखौ जोङो एवनोब्ला जों गिबियाव गिबि खेब एवनायखौ जोङो खा खारायनाय होनो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोंना नैथि खेबखौ जोङो खामार होनाय बुङो बै बेनि उनाव जों बेखौ जेब्ला जोंना दै दैज्लां बोथोरावथ' जोंना अखाया गोबां हायो नालाय ओ माइ आबादनि थाखाय दैया जोबोर गोनां बेनिखायनो जोङो माइ माइ आबाद गायनो थाखाय जोङो माइनि दुब्लि फोथाराव जोङो दैखौ लाखिनाया जोबोर गोनां आरो। दा बेनि थाखायनो जोङो बेखौ आ आलिखौ जोङो मोजाङै दाननानै आलिखौ जोङो मोजाङै खोनानै लायो बे दैया जेथिंबो रानलाङा आरो जेथिंबो थांनो हायि बायदि जायो आरो नोंथां माइ गायनो सम जाब्ला जोङो मै-मैखौ मै खौ जोङो मोजाङै हाखौ जोङो मोजाङै उ उम स्लिम खामनानै जोङो माइखौ गायनाय जायो आरो नोंथां। दा जोङो माइ गायनोब्ला जों खोथिया फोनायखौ जोङो फुनांगोन दा जोङो खोथिया फुनोब्ला जोंथ' जों दा गामिनिनो सेंग्राफोर नङाब्ला जोङो सिख्लाफोरखौबो जोङो फुनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। दा जोङो बेखौ फुखांना लाबनानै जों बेखौ जोङो बेखौ जोङो आखा आखा आखा खानानै जोङो दुब्लि बोथोराव लांनानै बेखौ जों मानसिखौबो जोङो गाय नाय नुयो आरो ना नोंथां। क्लायानो जा बेनि उनाव जोङो माइ गायनो थाखाय जोङो सोरबाबा आदि होयो सोरबाबा हाइजिरा होनानै जों माइखौ गायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
गायखांनायनि उनाव जोंना जोंना जोंना ओ हासार रासायनारि हासारखौ होयो जाहाथे माइ गाय- गायखांब्ला बेयो थाबैनो थाबैनो आं गस सा गसाया जोंना थाबैनो बारायो आरो। खाय फाबा गायखांनायनि मास मोनसे मास मोनसेसो थानानै रासायनारि हासार होयो बेबायदिनो जोंना रासायनारि हासार होखांनायनि उनाव माइ माइफोरा देर रो देरनानै जोंना सानसे सानसे सम जाब्ला जों बियो माइआ बिबार बारो बिबार बारनानै जोंना फिथाइ थायो अब्ला जोंना फि थाइ थायोब्ला जोंनिया मोनसे फोरबो जायो काति गासा फोरबो। बै खाथि गासा बै दैज्लां बोथोर जोबजाखांनायनि उनाव जोंना माइआ जेब्ला फिथाइ थायो अब्ला जोंना खाथि गासा फोरबोखौ जोङो माइनाव माइ नावनि फोरबो होननानै नोंथां मिथियो आरो ना नोंथां। दा जोङो बै दुब्लि बोथोरनि जोङो माइनाव जोङो इसिं इसिं न' जों बरायनानै लाबो बरायना लाबोनायाव जोङो आलारि बाथि जलायनानै जोङो दुब्लि फोथाराव जोङो बे खाथि गासाखौ लगायनानै जोङो बुट ओ बुट नालेंखर बायदि बायदि जोङो जाग्रा होनानै बैखौ बेयाव जोङो काति गासाखौ जोङो सावनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोंना माइ बेनि उनाव जोंना माइ आबादा जेब्ला जेब्ला जोंना मोनो अब्लाथ' जोङो बेखौ हानांगोन। थाय नोंथां दा जोंहा हानो गोनांब्ला जोङो जों खासिजोंबो हानाय हायो आरो जोङो बायदिसिना जोंना मेसिनफोरबो दङ माइ हाग्रा बेफोरजोंबो जों माइखौ हायो आरो नोंथां। दा जोङो माइखौ जोङो माइ हानो थाखायथ' जोंना जेरै खैथिया फुनाययाव जों हाजिरा बायदि लादोंमोन बेफोरबायदिबो जों हानो हायो आरो मेसिनजोंबो जों खम समनि गेजेरावनो हानानै जोङो फोजोबनो हाया आरो नोंथां दा जोंखौ हानानै फोजोबखांनायनि उनाव जोङो बेखौ माइखौ जोङो जोङो न'आव खायफाबा न'आव लाबोनानै माइखौ जों नायो आरो खायफा जायफोरा न'आव लांनो थाखाय थाखाय जोबोर गोजान जायगा बेैयो दुब्लि बोथोरावनो खलथा बानायनानै बिसोरो नायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थिग बेफोरबायदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला माइ गायनायावबो जोंहा माइ लानानै माइ जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै गायनाय गायनाय जायो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
बिदिनो माबेबा माइखौ जोङो गुबुंङैहाय गायो माबेबा माइखौ जोङो गेसेङैहाय गायो। आरो जोंहा दा बिथोन बायदियै ओ माबेबा माइखौ जोङो सिन बोनानैहाय गायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां जाहाथे बेखौ गायखांनायनि उनाव एवस्रांनानै जोङो हासार होनो हानाय बायदि बेखौ जोङो सरखारनिफ्राय सुबिदाबो मोननाय जायो आरो ना नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
बेबायदिनो गायोब्ला जोंहा जोबोरैनो मोजां फिथाइखौ मोननो हायो
नंगौ नोंथां नोंगौ
जोंहा माइखौ गायखांनायनि उनावहाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोंहा बे काथि काति मासाव जोंहा बे कात फुजाखौबो फालिनाय जायो जों जेरै दुब्लियावहाय जोङो थाइगिर थाइगिरनि मा होनगोन बेखौ बेयाव जोङो साथि खालाखौ लगायहैनाय जायो नोंथां थाइगिरनि दनाखौ लानानै माब्ला जोङो थालिर बिलाइनि दना बानायनानैहाय बेयाव जोङो बावहैनाय जायो आरो नों
नंगौथा नंगौ
जोंना माइआ जोंना मोजाङै मोजाङै फिथाइ थायनानै हानो हाथों होननानै आरोना नोंथां
नंगौ नंगौम र नगौ
बेबायदिनो माइ हानायनि बेलायावबो जोंहा जोंनि हौवा माहारि बा हिन्जाव माहारिफोराबो हायो आरो खासिजोंनो हायो बेबायदिनो जोंहा दा मेचिननि जुगबो फैदों दा मेसिननि जुगानो जाहैबाय जोंहा बे माइ हाखांनानै जिगाबखौ जोङो आलाय सिलाय महरावसो मोननो हायो आरोोना नोंथां
नंगौ नंगौथ नंगौ
आखायजों खासिजों हायोब्ला न'आव लाबोनानै जोंहा बेखौ मान नानाय जायोना बेवहाय जोंहा सिबो मोनफानाय जायो आरो ना नोंथां
नंगौ नथा नंगौ औ होमब्ला नों नोंथां जोंना टाइमआबो थौबायमोन नोंथां
औ नंगौ बिदिब्ला जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नोंथां
औ नंगौदां गोजोनथों नोंदोंां
दे गोजोन्थों बिदिब्ला
बेग दा